हेल' नोंथां औ नोंथांङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथांङा दायो फ्रियैनो दंङ ना?
औ दंङ नोंथां।
नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो सानो? सानदों आरो ना नोंथांङा सोलाबगोन ना?
औ सोलाबगोन नोंथां।
टपिकआनो जाहैबाय बिदिनो दामग्रा देग्रा आगजुफोर जेरै खाम, सिफ सिफुं सेरजा बेफोरनि फारसे सावरायनोसै आरो नोंथां।
औ नोंथां दे।
ओ जोंनियाथ' ओ जोंनिया याथ' दामग्रा देग्राफ्रानो बांसिनानो खाम सिफुं जथा सेरजा
औ।
ओ जोङो गोदोनि समावथ' बांसिन बेफोरजोंनो रंजाबोबाय। बिदिनो बैसागुफ्रावबो बिदिनो रंजानानै मोसाबोनानै गोसोखौ गोजोनग्लाय होबो ओमफ्राय दासिमबो बेबायदिनो सोलियो आरोना ओ नाथाय दानि जुगाव मा जाखो दानि जुगाव बांसिनानो बैसागुफोरावबो ओ बबेबा बबेबा गामिफ्राव बांसिनानो दानि दा जा सोलियो डि जे बक्स फोर ओ बेफोरखौसो बांसिन बाहायग्रा जाहैबाय आरोना नोंथां बैसागोफ्रावबो बेब फोरजोंसो मोसाग्रा जाबाय आरो ओ हाबा खेराइफोराव ओ खेराइयावथ' नङा र'। हाबाफोरावबो बांसिनानो बेफोरजोंसो मोसायो बेफोरजोंसो रंजायो। गोदोनि दिनाव मा बेफोर ओ बेफोर गैयामोन बांसिनानो खाम सिफुं बेफोरजों बांसिन रंजाबोयोमोन आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
ओ दा दानि समावथ' बांसिन बिदि बहागि मे बहागि मेला जायखौ होनो जोंनियाव बैसागु मेला बिदियाव बिदियावबो बाहायो मोसाग्लांनायफ्राव बांसिन बाहायो नाथाय ओ मा स्टेजफोराव बांसिनानो डि जे फोरखौसो बाहायनाय नुनो मोनसै आरोना नोंथां। ओ नोंथाङा नोंसिन नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि सोलियो? एसे फोरमायनानै होदो।
नंगौ नोंथां आङो जोंनि जायगाथिंहाय माबायदि दामजु फोरा बाहायो आं बिनि सायाव एसे बुंथिलांसै जोंनि जायगायावहाय मा आथिखालावबो सेरजा सिफुं जथा जाबख्रिं दल खाम खावां थरखा बेमफाथि द्राम बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। जेब्ला जोंनियावहाय बैस बैसागु फोरबो जायो अब्लाहाय जोङो बर'नि दामग्रा आगजु सेरजा सिफुं जथा जाबख्रिं दल खाम खावां थरखा बेफोरखौनो जोङो लानानैहाय दासिमबाबो रंजायो आरो।
औ।
बेबायदिनो एसे एनै अबेबा अबेबाहाय जोङोहाय एसे माइकफोरखौबो एसे दामनाय जायो आरो।
औ। ओ नोंथां दा औ गोदोनि समावथ' ओ बै मा होनो औवाजों बानायनाया
उम।
मा नाम होनोमोनलाय बेखौ नोंथां? औवाजों जे दामोमोन ना।
औ बेखौहाय जोङो बुंगोन थरखा।
ओं थरखा। बेखौथ' बां दानि समाव बेखौ बारा नुनो मोनला बारा ओ बाहायनायखौ नुनो मोनला आरो ना नोंथां नोंथांमोनखै बाहायो नामा बेखौ दासिमबो?
औ नोंथां जोंनिथिं बेफोरखौ जोङो बाहायनाय जायो मानोना जोङो गोमालांजानो गियो आरो ना। जे बर'फोरनि जे आगोमा जिखुनु दामजुफोर
औ। ओ नोंथांनिखौ मोजां खोनाफैयासै। हेल' नोंथां हेल' ओ नोंथांना एसे नेटनि प्रब्लेम जाबाय खोमा। हेलौ। हेलौ नोंथां। हेलौ। हेलौ नोंथां। हेलौ। हेलौ। आं खोनाफैयाखिसै नोंनिखौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ। नोंथां नोंनिखौ खोनायासै।